थां ओ आं नोंथांजोंहाय सावरायनोहाय हरदोंमोन बर फोरनि सोमोन्दै नङाबा माबाफोर नों फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां ओ नोंथांजोंहाय आङो माखासे जोंनि बर। बिमाफोरनि जेनेबा बर माहारि बिमाफोरनि ओ फरायसाफोरनि बा गाव गावनि गथ गथफोरनि सोलोंथाइ होनायावहाय माबायदि बिफावैनि सोमोन्दैहाय औ नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो दा नोंथाङा ओ जों मिथिखायो नो जों बयबो बिमा माहारिया बेसेबां ओ-बिफाव होयो जेनेबा सासे गथखौ सासे गथवा जोनोम जानायनि उनावनो मा गावनि गिबि रावखौनो मा सासे बिमाजों थानानैसो सोलोंग्रोयो नङा होमबा अब्ला जोङो बिमाजों। थानानैनो जोंनि रावखौ जों रायज्लायनो सोलोङोब्ला आरो माखासे आखल आखुफोर गियान सासे बिमाजों थानानैनो जोङो गोबां सोलोंनो हायो नङा होमबा नों दा बेबायदिनो ओ-बेनिखायनो जोङो मा सासे बिमा जानानै गावनि गथ खौ माबोरैहाय जोङो ओ-खांनांगौ माबोरै नोजोर होनांगौ बेखौ बिमाफोरा दायथ थानांगोन आरो। खालि जोङो बिमाफोराल दायथ लानांगौ बेबो नङा नखरनि माखासे सुबुंफोराबो आरो समाज माखासे सुबुंफोराबो सासे गथ'नि सोलोंथाइ लानायाव दावगानायाव गोबांथार बिफाव दङ आरो ना। जेरैहाय गिबियावनो सासे गथ'वा फरायसालियाव थांगोन, बे फरायसालियाव थांनायाव गथ'वा माब्ला बा फोरोंगिरिफोरनि सोंखारिनाय रायनाय बेफोरखौहाय मा ओ गथ'वा दुखु मोननानै बा मा होनो ओ गिनानै थाङालासिनो थाङा थानोबो हागौ एबा बानोबो हागौ फरायसालियाव थांनो नाथाय बेखौ मा सासे बिमा जानानै बे मा फोरोंगिरिजों रायज्लायनानै गथ'खौहाय बेफोरबायदि माखासे गिनायनिफ्राय गोजान खालामनो हायो आरो जेरैहाय ओ बुनाय रायनायफोरखौहाय फोरोंगिरिजों मोजाङै सावरायना हा नैहाय मा खालामनो नांगोन बेखौ बन्द' खालामनांगोन आरो। होनबासो मा सासे गथ'आ बेयाव फरायसालियाव थांनानै मोजां आबहावाखौ मोननानै सोलों थाइखौ लाहैनो हागोन आरो। दा देरै देरै देरनानैबो मा जोङो गथ'खौहाय जोङो नोजोर होनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङावनो गथ'आ लेखा फरायनाय फरायै ना आरो जोङो दानि मुगायावथ' जोंनि न'खरफ्रावबो मबाइलानो दङ नङा होमबा साफा साफानाव। दा जोङो गथ'आ मबाइलफोरखौ मोननानै मबाइल नायनानैसो गेले गेलेनानै दं नामा गो दोनानै दं नामा, मबाइलावसो बायदि रोखोमनि नायनानै दङ नामा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो। दा बे उन्दै बैसोआवहाय फरायनाय लिरनायासो जोंनि थाखाय गोनांथार। नाथाय बे समाव सासे गथ'आ बेबायदि आखाइयाव मबाइल लानानै बायदि रोखोमनि नायो ब्ला, गेम गेलेयोब्ला, माखासे जों उम उन्दै बैसोफोरनि थाखाय नायथाव नङै भिडिअ'फोर नायथाव खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ बिसोरो खोनफ्लाङोब्ला नुयो ब्ला बिसोरनि ओ मेलेमाव माखासे गाज्रिया हाबनानै थायोब्ला मा बिसोरनाव लासै लासै बे मा गाज्रि गोहोमा खोख्लैगोन आरो। बेनिखायनो मा जों उन्दै गथ'फोरखौहाय बेबायदि बाराद्राय मबाइल नाय होनायनिफ्राय जों गोजानाव दोननांगोन आरो जोङो बेबाय दिनो जेब्ला सेन बिसोर उन्दैफोरा बेबायदिनो ओ बिमा बिफाफोर नि नोजोर होनाया गोनांथार जेनबा ओ गथ'खौ जेन'बा जोङो मोजां खालामनोब्ला सम मथे फरायनोबो होनांगोन नङा होमबा? टाइम मथे जानो फोरोंनांगोन ओमफ्राय टाइम मथे गेलेनो होनांगोन बेबायदि आरो। जेब्ला गथ'आ फरायगोन अब्ला बिमा बिफाया जों बे गथ'खौ फरायसा गथ'आ फरायखांजासिम मा सासे बिमाया बेखौ नेनानै जोङो बेखौहाय फोरोंनोबो हायो आरो। खायसे बिमाफोरा रोङा ब्ला मा खालामनांगोन खाथियावनो जिरायनानै थाफा नांगोन गथ'नि फरायनायखौ नोजोर हो बाय थानांगोन आरो अब्लासो बे गथ'आ मा ओ गिनानै मा फरायगोन आरोखि ना। दा बेबायदि जोङो थ' माखासे बिमाफोरा सम होनो हाया संनाय खावनायफोरनि थाखाय। बेबायदियावबो मा खासे गथ'फोरा फरायनायनिफ्राय मा, फरायनायनि मुङाव जिरायनानै बाय दि रोखोमनि मबाइल नायनाय फोरजोंसो गोदोयो नङा होमबा? दा बेफोरखौबो जोङो नोजोर होनांगोन आरो। आरो बिमा बिफाया जेनेबा गावनि गथ'फोरखौ जेब्ला लाइमोन जायो अब्ला सोरबा लोगोफोरजों थां माबायदि लोगोफोरजों लोगो जादों गाज्रि लोगोफोरखौ लोगो मोन दों नामा, बेयो फरायसालियाव बा कलेजाव थांनायनि होननानै दसायावसो मानि बाहागो लाहै दों नामा, फरायसालियाव थाङाखै नामा, माबा मोनसे निसा बुस थु बाहायदों नामा बेफोरखौ मानि सासे बिमाया फारफ्रोमथिंबो मा नोजोर होनांगोन आरो जेनेबा गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जादावबाय थायोब्ला मा सासे मोजां सुबुङाबो गाज्रि जाफालांनो हायो न नङा होमबा दा सासे मोजां सुबुङा ओ सोरबा गाज्रि गासिबो लोगो मोननायाव गाज्रि जालाङोबा अब्ला जोंहा मा जागोन गोबां खहा जाया होनबा ओंखायनो मा बिमाया मा गथ'आ मा मावदों मा खालामाखै बेफोर गासैखौबो फारफ्रोमनिफ्राय नोजोर होनांगोन आरो बिमा बिफाया नोजोर होख'नो हायाखैब्ला समाजनि सुबुंफ्राबो बेखौहाय मा नोजोर होनांगोन आरोना माखासे समा ओ जोंनि समाजनि लाइमोनफोरखौहाय माबा मोन से गाज्रि लामाजों थांनाय नुदोंब्ला जों बेखौ सोंखारिनो नांगोन बेखौ जोङो लामा दिन्थिनो नांगोन। खिन्थु बेखौ जोङो माबा मोनसे गाज्रि बुनाय रायनायफोरजों जों बेखौ सोंखारिब्ला जानाय नङा खिन्थु बेखौ मोजाङैहाय जोंङो मा खालामनांगोन बुजायनांगोन नङा होमबा मोजां बोसोन जोंसो जों बेखौ लामा दिन्थिना होनांगोन माखासे समावहाय बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौहाय जों लाइमोनफोरनि जिबनावहाय ए सायख'नानै लानांगौआ गोब्राब जायो मालाबा समाव जोङो जे गाज्रिखौसो मोजां सानफ्लांनानैहाय मा खालामगोन जोङो बेखौहाय ओ बासिनानै लाफ्लांगोन एबा सायख'नानै लाफ्लांगोन आरो बेनिखायनो मा माब्ला मालाबा समाव जोंनि सायख'नायफोरा जोंनि ओ माखासे साननाय लानाय थांखिफोरा गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो बेनिखायनो जों माखासे गिदिरफोरासो बेफोर खौहाय ओ लामा दिन्थिनानै होनांगोन आरो बिमा बिफा आरो समाजनि सुबुंफोरा दा नोंथाङाबो ओ माखासे फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन औ आंहाय बर'फोरनि जेरै इं ओ खुन्दुं लुनायनि बागै फोरमायनो सानदों सिगां समाव जों खुन्दुंफोरखौ मारै लुयोमोन बेफोरनि बागै आङो फोरमायनो सानदों आरो सिगाङावनो जोङो खुन्दुं लुनाय होननानै बुङोब्ला इन्दि एम्फौ फिसिनाय बेनिफ्राय सो जोंनि खुन्दुं लुनाया जागायजेनदों आरोना बे होमबा सिगांसिन जों होमबा खुन्दुं लुनायनि सिगां जों एम्फौखौ माबोरै फिसियोमोन बे बेनि बागै जोङो मिथिना लानांगौ अ बर' आइजोफोरनि इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोबोर मेहेरगोनां आरो सोमोनांथावमोन आरो बे एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदा फोरा बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो दासिमबो एम्फौ फिसिनायखौ जों जों नुनो मोनो नंना नङा दे नों
नोंगौ औ
दाबो बबेबा बबे गामि सिंफोरावहाय दाबो बे एम्फौ फिसिनाय हाबाखौ मावो आरो बर' आइजोफोरा बर' आइजो फोरा इन्दि एम्फौआव गावनो गाव न'आवनो फिसियोमोन एम्फौ फिसिनाया बिदैख्रिनि फिसाख्रिनिफ्राय बिदै दैनायनिफ्राय फिसा जानाय आरो मोननाय आरो मोन मोननाय आरो मोननाय एम्फौनिफ्राय जालियाव फिथोब थोबहोनायनि बायदिसिना आदब दं बेफोर आदबफोरखौ बर' आइजोफोरा गोसो मोदोम देहा मेलेम बाहायनानै मावो बे आदबफोरा बबेबा समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' आइजोफ्रा रोंजोबखायोमोन नोंना नङा नोंगौ ना?
औ नंगौ
एम्फौ गोनां फिथोबा बेजे खुन्दुंजों मा माला बायदि सुनानै सान्दुं अखा गैयै जायगायाव आलायनानै दोननाय जायोमोन आरो सिगां समाव एम्फौआ मारै बिदै दैेयो बेनि सोमोन्दैबोनो बि बि फिथोबखौ आलायनानै दोननानै जेब्ला सिखिरि जानानै ओंखारगोन अब्ला बेखौहाय सिख्रि जानानै ओंखारनायखौ मोनसे ओ जिफोरावहाय बेखौहाय बाहोनानै बिदै खौ दैहोनाय जायोमोन आरो खोनादोंना नोंथां बे बिदै दैनायखौ दैखांनानै बे बिदैखौ बोखांनानै दोनो ओमफ्राय ओ जि दोनगोन आरो जिफ्राव नङाबा बबेबा लेखाफोराव जेब्ला बे बिदैनिफ्रायनो जेब्ला एम्फौआ फिसा फि फिसा जायो अब्ला बेफोरखौहाय जोङो सान्द्रि नङाबा संग्राय बेहाय हाननानै दोननाय जायो बे ओंखारजेननाय एम्फौ फिसाया जोङो मा जायो होननानै बुङोब्ला बा इन्दि बिलाइ गोरलैखौहाय जों होनाय जायो बिदिनो देरै देरै ओ रुं ग लांनानैहाय एम्फौआ जेब्ला देरो अब्लाबो जो बेखौ दान्दायाव सैनाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
फिनाय जाब्ला जोङो इन्दि बिलाइ गिदिरखौ जाग्रा हिसाब आदार हिसाबै बाहायो आरो बे इन्दि बिलाइ एम्फौनि थाखायनो जों बर' आइज जोफ्रा गोबां गामि गिदिंलाबायनानै गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बिलाइफोरखौ खानानै लाबो बोयोमोन आरो सिगां ओ बानानै लाबोयोमोन खायफा साइकेलयाव थिखांनानै लाबोयोमोन आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरै जोंनि बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौखौ दिहुनोमोन आरोबा बानायोमोन आरो बेनि गेजेराव जेरै देरै देरै देरनानै जेब्ला एम्फौआ मोनो अब्ला जों बेफोरखौ जालि एबा फिथोबाव बानायनो थाखाय जोङो बे मोननाय एम्फौ खानानै जेनेबा उम लोखोना बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बिदिफोराव गा मोनना एम्फौखौहाय दाननानै मुथा खानानै बेहाय सिथाब होनानै दोननाय जायो बिसोरो बे फिथोबाव गावनि खदैजोंनो खुन्दुं एबा फिथोब बानायनानैहाय थायो आरो बिदिनो बिनि उनाव साननै सानथामसोनि उनाव बे फिथोबखौहाय जों खानाय जायो आरो खानानै एम्फौखौहाय जिरो जिरनानै बे जिरना एम्फौखौनो जोङो खायफाबा ओ फानो आरो जानाय बेयावहाय गोबां मोजां आरो बेखौ जों जानोबो बिराद गोथाव मोनो एम्फौखौहाय जोङो खायफाबा गोदो एम्फौखौ खौहाय ओ बिलाइफोरखौहाय जोङो बायनानै लाबोयो खायफा बा एम्फौजों सोलायनाय जायो मोनआरो जायनाव बिलाइ लायदों ओमफाय एम्फौफोरखौहाय हैनाय जायोमोन आरो आथिखालाव बे फोरनि बेसेनफोराहाय नोगोद गोबा गोबां जानायखौ नुनो मोनबाय एम्फौनि बेसेनफोरखौहाय ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बे एम्फौ फाननानैबो जोङो गोबां रांखौ आरजिनो हादों आरो जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोरा एम्फौ लुनानैनो रांखौ आरजियोमोन आरो जे-जेन'बा जोङो गोदोनि आइजोफोराहाय जेनेबा जेबो साख्रि बाख्रि मावनाय गैयामोन ना बिनि थाखायनो जोङो बि दि इन्दि एम्फौ लुनानैबो बिदिनो फिथोब फाननानै ओमफाय एम्फौखौ फाननानैहाय रांखौ आरजियोमोन बेनि अनगायैबो एम एम्फौ फिथोबखौ फाननायनि अनगायैबो जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जों माखासे ओ ओ खुन्दुं खुन्दुंबो दिहुननो हायो बेखौ जेब्ला एम्फौ फिथोबखौ खुन्दुं दिहुननायनि सिगाङो रुनानै लानांगो रुनानै उनाव जोङो जेरै खाथिर बिलाइ बिदियाव खननानै थननानै दोननानै जेब्लासिम गुरै जाया अबब्लासिम बेखौ दोननाय जायोमोन आरो बिनि उनाव जोङो लासैनो बिजिर जानाय जायोब्ला जोंङो थावख्रिजोंहाय लुनाय जायोमोन आरो
बेनिफ्राय एम्फौ फिथोब थोबनाया खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो खुन्दुं लुनो थाखाय जों बर' आइजोफ्रा सिगांग्रोआवनो जोबोद आखा फाखाथारमोन एम्फौ फिसिनायनि अनगायैबो जों खुन्दुं दिहुननोबो आखा फाखाथारमोन आरो बिसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय खुन आरो फिथोबनिफ्राय थाव ख्रिनि हेफाजाबाव खुन्दुंखौ लुयोमोन आरो। दासिमबो बर'फ्रा जों बर इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ लुयो। बेफोरबायदि फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं लुनानै खान्थिया जोबोद मख'जाथाव बे खुन्दुं लुनाया बाय दि आदब दं गिबियावनो फिथोबखौ सानबा गाहामसो दैयाव सोमनानै दोनो बेनि उनाव औवा खाति ओ सिनखावनानै द' इन्सिसो न'नि गननि खाथिया फिथोबखौ फुवारनानै लायो आरो बे फिथोबनि थुख्राजोंनो लुनानै ओ
फिसायै दानफ्लेयो आरो बिदिनो फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ दिहुनो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो बर'फ्रा फिथोबखौ दिहुननानै खुन्दुंखौ दिहुनबाय। आमफाय ओ बे फिथोबा खालि मुगा गाबनिल' जायो नालाय आमफाय आरो जि दानो थाखाय जोङो माखासे आलादा आला दा खालार एबा गाबफोर नांगौ जायो नालाय बेफ बेफोर गाबफोरखौ सिगां समावहाय जोङो ओ मोनसेल' गाबनि गुफुर गाबनि गेजेरजोंनो माखा से बिफांनि बिलाइफोरनि गेजेर बिलाइ बिगुरफोरनि गेजेरजों ओम देग्लिनानै सोमनायनि उनाव जोङो आलादा आलादा खालारखौ दिहुननानै लायोमोन आरो। जों बुंनो हायो बर' आइजोफ्रा गाव गावनि लुनाय खुन्दुङाव बायदिसिना रं बिरंनि गाबखौ मिथिं गानिफ्रायनो मोननाय बायदिसिना बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ देग्लिनानै खुन्दुंनि गाबखौ रोंगौमोन आरो। बर'फ्रा गावनो गाव दिहुननो रों-रोंनाय गाबफ्रानो जादों जों दिहुननाय जेनेबा फिफां लाइफां फिथाइफोरनिफ्राय दिहुननायानो जाबाय जे गोजा, गोस सोम, मुगा, मैफ्राय गाबफोरनि गेजेराव गोजायानो मोदानसिनोमोन आरो। आङोहाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों।
औ।